खुलुमबाय खुलुमबाय खोनादों
खुलुमबाय आदा गोजोन बेलासिनि
गो
खोनादों मा खालामबोदों आदा
जिरायगासिनो न'आवनो
बोथोरा माबायदि
बिराद सान्दुं गोसा थानो हायै बार गैआ बार बाराखै
अयथासार गरम नङा दिनै
औ
थानो हायि बायदिखा मोदोम आलौलायनाय गरम
मोदोमाथ' आलुखागोन दानिया मानसिफ्रा एसे माबाना गोरा खामानि मावला सान्दुंआव थानाया खम जाबाय
औ बारा खस्थ' खालामला
दाना बेनिखायनो सान्दुं गोसाखौ सहायनो हाला
गोदोनि बायदि नंला माने गोदोहाय जाखां लोंखां खामानियाव ओंखारोमोन गोलोमदै हगारनो हमोमोन दानिया जाखां लोंखां जामबुंआवनोसै टाइमा बांसिन खाथायबाय फांखा ओ फांखा होनोसै आरो बेयावनो थानोसै बेजोंनो थानोसै बिदिनो दा बिदि माबालांबाय आरो बांसिन गरम मोनो ओमफाय दखान सखफ्राव थांबाबो बिदिनो ससे लामाबाबो बेटारि गारि गारि गाखोनानै थाङो थाबायलांला गोलोमदै गगार मोनला सिगां समनि बायदि गोजान गोजान हाथाय बाजार बेरायनानै आथिं जों थांनानै थांला खस्थ' खालामला नालाय
औ औ बिन्थ'
बांसिन दानिया बेबायदिखायनोथ' बारा माबाला खोमा मानसिफ्रा बेमार आजारफ्रा बांसिन जाबाय
बेनोथ' बे मा होनो गिलिर बांनाय गिलिरा बाङो गोरा खामानि मावला खारनाय बारनायफ्रा खम जाबाय।
उम थाबायला ससे लामाखौनो थाबायला खालि गारि मथर जेरावबो बिदिनो जानाय लोंनायफ्राबोसो होनजासै बिदिनो सिगां समफ्राव अमा बायदिसिना लाबा मोजां लकेल मोनजायोमोन दानिया हनै बे थ बायदिसिना दाना दुना होयो नाखौनो होनाबाबो दाना होयो सोबानो दाना बिदि जाजोबबाय बाय आरो दाउ ब्रयलारा मालाय मा दंखायो ओरैनो औ उम जानाय लोंनाय
बानायनाय दाना।
ओ ओ। माइरंफोरनिफ्रायनो माबा जाहैबाय बिदिनो माइफ्रावबो दानिया बांसिन मुलि सारो। जेरै जथारनांगौ बिदिखौल' नाय गोदनि बायदि मुलि साराला। बाला गासिबो फ्राय जानाया बिदिनो सोरांबानो मैगं थाइगं बायनानै जाबाथ' आरो रासिनो। बिदिखौ मोनजाबावो।
औ बिन्थ'।
बिसोरलाय मा मिथिगौ थाखा मोनबानो जायो जाहोनो मोजां बुस्थु फाननो हाबानो जायो। दिनै मुलि सारनो गाबोन खाना फानहैगोन मा फाथ्ता मोननो।
फालांगि खालामनायखौल' नायो।
आइखौल' नायसै बोरै आइ बांगोन। बोरै मोजां खालामनानै दाम गोसानि फाननो हागोन बिदिखौ नायसै दानिया
उम। दा बिदिनो सान्दुं आबो गोदोनि बादि नंला होननाय बायदि जाहैबाय सोलाय सुोल' जाबाय नामा होननानै सानफ्लाङो
थ' बिदिनोमोन माने गोदोनिफ्रा सैज्य खालामनो हायोमोन खस्थ' खालामोमोन नालाय गोलोमदैफायाव हगारोममोनमोन बारायो जेबो जायामोन देहाफ्राव दानिया आरो हनै खस्थ' खालाम ला बेखायनो गरमफोरखौ बांसिन। मोनसै मेजेमफ्रा।
ओम दा। बिनिखायनो बोथोर बिगियानफ्राबो बोरै बोरै नायखो बैग्यानिक। दाथ' बुंनाय बायदि खोनानाय बायदि जायो। अजन लेयार ना मा पलुसन जानायनि थाखाय। गोबा जाबाय होननाय खोनादों बेनि थाखाय साननि बिदङा एसे बांदों। सोरखि बुंनाय मानाय दा बेफोरबायदि खोथाखौ एसे।
खोनायो बुङो बुंनाया नाथाय हमदांबाथ' गोदोनि। ओमफ्रायनो बिदि जाखायो बोथोराव गरमा जानाया जाखायो होनोमबाबा।
आरो नैबे दैज्लां बोथोराव जाखायो बिदिअ।
उम। माने एसे देहाखौ खस्थ' मोनसिननाया बे मानसिया बांसिन गाव गावनि देहाया। एस्रासाइस गैला नालाय बेनि थाखाय एसे प्रसार। बिसिनो आरो देहायाव बेनोसै आरो।
बेनो बेनो औ।
अखायबा हालायगोनसोदां बोरैबा जोमैसो एसे एसे लाहांदों गरमबाबो। दुंनायाथ' बिराद दुंबाय दिनै सान्दुंङा मैयाबो दिनैबो
आंनाबोथ' दिनै सान्दुआथ' गोगोमखा खिन्थु अखा नांगौ जादोंमोन आंनो दा
फैगोन बायदि मोनदों माथो मोनायावलाय
मोनाफ्राव फैबाथ' हामबायमोन दा जोंनिथिं जोमैनि दाख्ला -दाख्लि खोबथ'वाखै ओरैबायदि माने सान्दुं गोजा दुंनायखौसो नुगासिनो
आथिंजाय जोमै इसे एसे खोबदों ओमफ्राय माबायाव हादोंबोनो बेंगालराव अखा हागासिनो जाहैदों
ओरैजाय सोनांगौ
सासेल'जों रायलायहरखांबाय आं दा एसे सिगां अखा हानानैनो खम्बल जोमलायनानै उन्दुनानै दंगासिनो जाहैदों बेहा ओमफ्राय जोंहा आरो हनै थानो हायाखै आइखांबायायखां मोन्दों
दा दंफांसाया मा साया नायगिरनो गोनां जायो जाङा
साननैया थाहैबाय आरामनो फोरोंथाइ बादा दंमोन आरो एसे फोरोंनायनि ओमफ्राय बाहायनो दंहैयोमोन मैयाहाय फैबाय दिनहै औ
माने फोरोंथाइ बादा बे हारिमुनि सायाव ना सोलोंथाइनि
ओहो माने जोंनि बे खामानि मावनायनि आरो
आ
बेयाव साननै थाहैबाय मैया फैबाय ओमफ्राय दिनै सदुंनि खामानि ओंख ओंखारफिननांबायना बिराद मानि सहायनो हाया गरममोन नानै थाब हगारदो होननानै दहायबो एसे थाब सारिथासोआवनो फैबाय आरो फैनानै बिदिनो दसे गोबाव जिरायबाय माबाय दुगैबाय एरायिबाय ओमफ्राय थाखागथि रायजलायनायबो फथाराखै आङ सानथ सानब्रसो रावैनोबो रायलायनायानो जे
एस आंबो ओरैनो सानथाम ओरैनो थांदों आंहा ब्लें थांबाय
एखमबा माबा अबेबा जाया। सम मोननाय बायदि मोनबा बे टावार नांला ओमफ्राय सम होनोमबाबो ओमफ्राय एसे एलैसोल' समाव हाखु- दाखु बानोसै रायज्लायनो इदि जायो। गैया रायजलायनायानो गरखौनो जायाखै आंना नङाबा जोबसिगौना दालागै रायज्लायनायानो जायाखै
सोरनावबा सोरनावबा बुबाबो नांहैयाबो मानो होनोबा ओरैनो लससो जालाबायैदों आंना
आंनाबो बिदिनो आंनाबो बिदिनो बुबा थाङ नानै रिसिभ खालामनायबो मोना माबो मोना सिरि थाबाय थायो रिंनायखौबो खोनाया उनाव ओरैनो गावनो दामलाङो
गावनो दालांफबा बिदियाव लस जायोना दावदै देखायहैयो माथो
बेदि दावदै
ओ नैजिसो बाथ्रा खरा- खरा थाब- थाब जेसेनो बाथ्रा रायज्लायनो हागोन बे बाथ्राजोंसो हमहैयो। न एखमबा बाथ्राखौनो नागिरना मोना एखमबा आरो रायज्लायबाबो रायज्लायनख'नो हायैनि दानजागुलायलायोसो
औ बांलायलाङो समा
माने नों दानजाथावाबो माथावाबो एखमबा दोन माने खोथाया एखमबा खोथाया मोजां ओंखारलांसनबा खोथाया मोजां ओंखारलांसन सनबाथाय एकदमबारे जाथारसै आरो टाइम जानायखौ फाथ्था मोनला
दा बिनिफ्राय मानि मावबादामोन मानि सायावमोन
उ बियो जों ओरैनो प्राइभेट खामानि मावो नालाय। माने नन गभमेन्ट आरो। नन गभमेन्ट खामानि मावो नालाय ओमफ्राय बिनिनो दंमोन आरो। नोंसिनि उदालगुरिनिबो दंफैयोमोनथ' माखासे उदालगुरिनि।
दिपार्टमेन्टा मा मामोन?
बेयो नन गभमेन्ट आदा एन जि अ एन जि अ
एन जि अ नि एन जि अ आ बेनि अनगायै मा खामानि माव उम बबे आयदानि सायाव मावबादा लादों
बबे आयदानि सायाव माने दा जों जोंथ' नैबेयाव मावबाय थानाया माने जोङो गामि एरियायाव खामानि मावो बिदिनो सा माबायो आरो सापर्ट होयो जेनेबा हेफाजाब होयो। गामिनि मानसिफोरजों जेनेबा इदिनो मैगं जोलै मा बिदिनो नेट बिदिनो बैग्रि फुलि थाइजौ फुलि बेफोरबायदि बिदि ओमफ्राय मा बोरै हाय एसेल' हायावनो गोबां खेथि मावनानै जायो बेफोरबायदिनि जों माने गामिनि नि मानसिफोरखौ हेफाजाब होयो आरो बिदिनो जोलै एरि हरो। मायो ओमफ्राय बोरै गायनांगौ बोरै मानांगौ जों फोरोङो बिदि आरो जोंखौ गोजौनिया फोरोंबाय गोजौनि फोरोंनायखौ जों गामि एरियायाव फोरोंबाय बेबायदि खालामो आरो दा माने
मानसिफोरा मैगंफोरखौ फैयोबा माने खायसे बायदिया दाबो मोनथिया बिदिनो फैयो माने दब्लायसे मोनसे बुस्थुखौनो जेनेबा मुला हमनानै ला मुलाखौनो आदा बिघा गाहाम फोनानै लागोन ओमफ्राय जेबो मैगं गैया बे मोनसेल' आइटेम होमबा बिदिबा नों बायनानै जानो गोनां जायोना नोंथ' बे मैगंखौ न'नि मोनसे मोनसेल' मैगं सानफ्रामबो जानानै थायाना ओमफ्राय बेबायदिनो माने जों औ उम बोरैहाय बेबायदि मु दब्लायसे ओ ओ ओ माने बेफोर बेफोर बायदिखौनो जों फोरोङो आरो। माने माबोरै गायोबा सुबिदा जागोन जेरै लाइन लाइन गायोबा नोङो हाग्रा दांना होनो मोजां जागोन माबोरै एसे ल' हायावनो बुरजा खेथि मावनानै न'खर सोलिनो आनथा जानो हागोन बे न'खर सोलिनायनि आग्लायनायखि खौ नों फाननो हागोन मोजां जायोबा बेफोरबायदिनि बागै फोरोङो आरो दा माने बिदिनो हमनानै ला लाइन लाइन गायबाय हाग्रा दांनो मोजां जाबाय ओमफ्राय एसेल' हायावनो मोनब्रै मोनबा जेरै बिदिनो बिन गाजर मथर बेफोरनि सिजेनाव आरो बिदि मुला लाइ लाफा बिदि इसे इसे इसे एसे एसे माने नों दब्लायसे हायावनो बिदि नायनोबो मोजां नुगोन आरो बेयाव नायनोबो समायगोन ओमफ्राय नोंहा जानायाबो दिनै बे बेखौ जाबा गाबोन बेखौ जानो हागोन गाबोन बेखौ जाबा बै अखानायै बेखौ जानो हागोन बेबायदि माने बोरैहाय माने एसे एनै खरसखौ माने खम खालामनो हायो बेबायदिनि सायाव आ माव औ आरो आदा जोङो।
औ औ।
उम
थिगानो दं मोजां बियो।
उम एसे एनै हेफाजाब होयो जोलै फोर माफोर बायनानै होफैयो ओमफ्राय गाव गावबा गाव मावनायफोराव गाव गाव‌गाव मावनानै लानांगौ बेफोरबायदि आरो।
जोलैया ओरैनो राननानै होयो ना रां लायो बिनि सायाव?
जेनेबा बिदिनो मानसिफ्रा ओरैनो मोनबाबो माबायो नालाय जेनेबा मोजां मा माबाया नालाय बिदिनो दस थाखा गाहाम बिदि लायो आरो ओमफ्राय बे बे दस थाखा एरिखौबो माने जों लाया आरो माने बे गावसोरनो मोनसे ग्रुप दाना होयोना जेनेबा दस जोनबा दस जोन बिस जोनबा बिस सोरनिबा ग्रुपआव बार' जोन फन्द्र' जोन बिदि ग्रुप माने बे ग्रुपावनो मोनसे फान बायदि दोनो आरो बे फैसाखौ माने दस थाखा खांदोंबाबो बे ग्रुपावनो माने थाफिनो आरो बि बिदि ओ ओमफाय जेनेबा बोरमाफोरनि लन हरो बे बोरमाफोरनि लन हरनायावबो बे ग्रुपानो बे जोंनोथ' सुख' हरनांला बे फैसाखौ जेने बा दस हाजार हमबाय बा सोरनोबा फन्द्र हाजार सोरनोबा दस हाजार बिदि हरबाय आरो ओमफ्राय बे फैसाखौ माने बे मोनसे कालेक्टिभ ग्रुप होननाय दाना होयो आरो बे कालेक्टिभ ग्रुपानो माने बे ग्रुप बै लन लाग्रा मानसिनिफाय बे ग्रुपाव होनांगौ आरो बे ग्रुपानो बोखांगोन आरो बेबाय दि आरो बे फैसाखौ लाङा माजनि गावसिनि ग्रुपआव थागोन बेबायदि आरो ओम फाय बिदिनो बिसोर सुख'लायब आरो बेलेगनो हरलायबाय इदिनो थाइसेनि हरो नालाय
जेनेबा गावसोरनि आखाइयाव थाबाय नालाय गावसोर बोखांजोबनो हाबा आरो बै सोरबा सासेनो गावसोर होलायबाय बिदिनो थायसे थाइसेनि माबाबाय आरो बिदि फास लाजेनन्नायाव मास मोनथाम रेहाय होयो आरो मास मोनथामखौ नों सुख'नाङा आरो ओमफाय
उम
इदिनो माने बोरैहाय इनकामखौ बाराय होनो हागोन बिनि सायाव मावनाय नालाय
उम मुलाम्फा सुदआसोल बाराय
थाइमाबो जाहांहां जाबाय आदा
ओं ठाइमा जाहां जाबायनो दोनजासिगोन
बिनो दां जोंथि औ दे आदा होमबा दे उनाव रायलायफिनगोन दे